हेल' नों
हेलौ?
खोनादोंना नोंथां? औ नोंथां खोनादोंना नोंथां? औ! आङो नोंथांखौ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै गोसोखांनानै फन हरनाय जादोंमोन नोंथां।
औ नोंथां बुंनायसो मा आयदा नोंथां?
ओ नोंथां बे आयदायानो जाहैबाय आबहावा गेब्रेंनाय। आबहावाया माब्रै गेब्रेंगासिनो दं आरो मा मा जाहोननि थाखाय आरो बेयो जोंनि थांनानै थानायाव माबायदि गोहोम खोख्लैदों, बेनि सायाव एसे सावरायलायसै नामा नोंथां?
अ बेथ' जोबोद मोजां आयदा नोंथां, ओ सावरायनांगौ बेयावथ' गोबां बाथ्राफोर दङ' नङा नोंथां।
औ।
औ जागोन नोंथां।
बिदिब्ला सावरायनायखौ आंनो जागायनोसै, नङा होमबा नोंथां?
ओ जागोन नोंथां। अब्ला नोंथाङानो एसे जाग-जागायगोरना होदो।
औ-औ नोंथां दो बिदिब्ला। ओ जोङो आबहावा होननानैथ' मोनथिखायो माखौ होनो नङा होमबा। जोंनि सोरगिदिं थानाय नुनाय जों जायखौ नुगासिनो दं खोनागासिनो दं जों जाययावहाय थांनानै दं बेनो जोंनि आबहावा नङा होमबा? औ आबहावा होनोब्ला जों जिउ गोनांखौ लाफानानै गासैबो जिउ गैयै बेसादफोरानो जोंनि सोरगिदिं थानाय मोनसे ओ थादेरसाफोर बेफोरनो जयै जोङो आबहावा होननानै बुङो आरो। आबहावाया जोङो जिउ गोनां बुसथु बुस्थुखौल' होना जेरै फिफां लाइफां, मानसि दुमसि, जिब जुनार बा गोबां रोखोमनि बेक्टेरियाफोर बेफोरबो जोंनि आबहावायाव दङ'। आरोबाव जिउ गैयि बेसाद हा, बार बेबायदिनो सान्दुं दै बेफोर गासैबो जोंनि आबहावाया ओ माने आबहावानि थादोरसा आरो। बेफोरखौ ज'यै लानानैसो जोङो आबहावाखौ औ, मोनसे आबहावा होननानै बुंनो हायो आरो। दा
औ न
आबहावाया जोंना जोंखौहाय गोबां गोदो रोजा रोजा बोसोरनिफ्रायनो जोंखौ फोथांबोगासिनो दङ', जोथोनै लाखिगासिनो दङ'। सम सम बेबायदियैनो जोंखौ ओ अखा होनानै जों आबाद मावनो हानाय जोंनो खालामदों। सान्दुं गोसानि समाव हा रानखाङोब्ला अखा हाना होयो। बेबायदिनो आबहावाया जोंखौ जेब्लायबो समानथियाव लाखिनो नाजायो आरो। नाथाय जोङो बेखौ नेवसिनानै आथिखालाव सुबुं माहारिया मा खालामगासिनो दङ' आबहावाखौ गोबां रोखोमै जेंनायाव खालामगासिनो। आरो जोङो जोंनि गोसो बायदि आबहावाखौ गेब्रें होगासिनो दं। नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ नोंथां थारैनो।
बेफोरनि मादाव बुंनो थाङोब्ला जोंना आबहावाखौ गेब्रेंहोनायनि बिथिङाव नायनो थाङोब्ला जोङो बारखौ गेब्रें होबाय, साउन्दखौ गेब्रें होबाय। बेबायदिनो जोङो ओ मा होनो ओ गुदुंखौबो गेब्रें होबाय, देबा हाखौ गेब्रें होबाय, दैखौ गेब्रें होबाय थारमाने जों बां रोखोमनि आबहावाखौ जेंनायाव खोख्लैनानै जोंनो लागासिनो दङ'। नङा होमबा नोंथां? दा बेनि मादाव आङो ओ दैखौ माबोरै जेंनायाव खोख्लैदों बा दैखौ माबोरै गेब्रें होदों बेनि सायाव एसे बुंफोरना होग्रोनोसै। दा दैखौथ' जों मोनथिखायो। नङा होमबा नोंथां? दै नङाबानो रावबो जिब जुनाद बे बुहुमाव थानायानो थांनानै थानो गोब्राब बा थांनानै थानो हाया। खमसे खम हाथारबाबो स्नि दिनसिम हाल'गै मानसिया थांनानै थानो हागोन लोङालासे। लोरबां जानानै थैलांगोन आरो। दा बे दैखौ जोङो माब्रै गेब्रेेंहोखो होमबा जोङो सानफ्रामबो जोंनि जिउआव बाहायनाय जाग्रा लोंग्रा बेफोर गासैबो जोंना बिस गोनांबो जाजोबबाय नालाय। जों बे जानाय लोंनाय खालाय गोफोन गासैखौबो जोङो जेब्लायबो गारहरनो थाखाय दैखौल' सानो। जों बाहायनाय गाज्रि मुवा माबा मोनसे सि बाहायखोन्दा प्लास्टिक बाहायखोनथा बिदिनो माबा मोनसे गाज्रि बेसाद बे बेसादफोरखौ जों जेब्लाबो गारनो थाखाय मा सानो दैयावल' गारहरनो सानो दा बेफोर बुस्थुखौ जों दैयाव गारहरसै माबा मोनसे बुस्थु सावसै जोङो सावनानै बिनि हाथर्लाङाव दैयाव गारैसै ओम माबा मोनसे गेसाव बुस्थु मोनो जोङो बेखौ ओ फबनायनि सोलाय जों दैयाव गारहैयो आरो दा बैफोरबायदि खामानिखौ मावब्ला मा जायो दैया लेथ्रा जायो दैया जे गावनि थि रोखोमनि ओ गुन थानोमोन गुन थानो गोनां बे गुनफ्रा खमायलांगासिनो आरो। दा बेनि जाउनाव मा जाखो दैयाव थानाय जिब जुनार नाफोर बिदिनो दैनि माखासे थांनानै थाग्रा जिबफोरा थैनानै थांगासिनो दङ' माने जोबलांगासिनो दं। माने दैया दा माने रासायनिक गोनां जाबाय, बिस गोनां जाबाय नालाय जिब जुनारा थांनानै थानो गोब्राब जाबाय आरो। जाउनाव मा जाखो दैनि जे गुन बे गुनआबो खमायलांगासिनो ना बायदिसिना गैला। बिसोरबो थैबाय आरोबाव बिसोरनिफ्रायबो गोबां गाज्रि बेमार आजारफ्रा दैयाव जासिनगासिनो दङ बेबायदिनो दैया गोबां रोखोमै गेब्रेंबाय आरो नङा होमबा दैया आथिखालावहाय जों गोदोनि जों उन्दै उन्दै समाव दैयावहाय जाम्फैफोराव आराम बारसोमनानै दुगैनो हायोमोन। सानस्रिनो हायोमोन बेबायदि रोखोमै जोङो। ओ नाफोरखौबो गोसो बायदि हमनानै जानो मोनोमोन नाथाय दानि जुगाव जों दैयाव थाङोब्ला नुनो मोनो। जोङो गोबां रोखोमनि नाखौ मोननो थांला नाफोरखौनो हमबाबो मोननो थांला। आरो मा आथिखालावहाय दैयाव बारसोमनानै दुगैनोबो हाला जोंनाव सिथर जायो, हांगोमोर जायो, गोबां रोखोमनि बेराम आजार जायो। बेफोर गासैबो दैनि गेब्रेंनायनि थाखाय जानाय आरो आरो दैयाबो नोङो नायोब्ला नुगोन मोनामनाय जासै। दैनि काबा गोसोम जासै गोदोनि दिनाव दैनि गाबा सोम गोर-बोरैबा गोथां गाबनि जायोमोन नाथाय दानि जुगाव मा बे दैनि गाबा गोसोम सोमखे जाबाय आरो माने दैखौ जोङो दै सिङाव मेगन खेवनानै नायबाबो नुला। गोदोनि दिनाव नाथाय दै सिङाव लोहाबोबा मेगन खेवब्ला जोङो नुयोमोन मानि दैयावहाय मा मा हाग्रा दं, अन्थाइ दं, बेफोरखौ एसेब्लाबो सिनायनो हायोमोन। दा दानि जुगाव दै गेब्रंनायनि जाउनाव जों ओं बेफोर बुस्थुखौ नुनो मोनला आरो। आरो बेबबायदिनो दै गेब्रेंनाय हा गेब्रेंनाय, बार गेब्रेंनाय, बेफोरबो अनेक रोखोम गेब्रेंनाय जाबाय नङा होमा आबहावाया? दा जोङो दसे समावथ' फोजोबनो हाया आङो दा बे दै गिब्रेंनाय खौनो बुंनानै बिसेखिनियाव आंनि बिबुंथिखौ दोनथ'बाय। दा नोंथांनिफ्रायबो माखासे गेब्रेंनाय आबहावा गेब्रेंनायनि सायावहाय एसे खोनासंनो लुुबैबाय आरो नोंथां।
औ थारैनो। ओं थारैनो नोंथां आबहावा गुबुंनाय होननानै होनबाथ' गोबां दंखायो नोंथाङा दा बेनि गेजेराव ओं दै गुबुंले जानाय, आरो एसे हा गुबुंले जानायनि सायाव बुंबाय नङा होमबा नोंथां आङो दा बेनिनो आरो आङो बार‌ गुबुंले जानायनि सायाव एसे बुंनोसै आरो नोंथां। ओं जोंहा बार गुबुंले जानाय होनना बुङोबाथ' नोंथां जोंथ' मिथिखायो। आरो मानो मानो थाखाय जागासिनो दं ओं नंगौ नोंथां जोंहा सुबुं अनजिमा बांनाय ओं गारि मथरफोराबो बारा जाबाय नङा होमबा नोंथां? दा बेफोरनि थाखाय दा बारफोरा गुबुंले जायो नङा होमबा नोंथां जेरै कारनिफ्राय गनाय उखुन्दै नङाबा नोंथां ट्राकनिफ्राय गनाय उखुन्दै, बा एयर'प्लेननिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै नङा होमबा डिजेल पेट्रलफोरनिफ्राय बे उखुन्दैफोर दा बेफोरनिफ्राय उखुन्द उखुन्दै गनायनि थाखाय जोंनावहाय माखासे ओं आबहावा-हावानि गेजेर बार गुबुंले जानायखौ जोङो नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां। दा बे भेहिकोलनिफ्राय इमिसन होनना बुङोबा जों नङा होमबा नोंथां? दा बेफोरनिबो माखासे बेफोर गनानै जोंनियाव पलुसन खालामगासिनो दं आरो आबहावाखौ। आबहावानि बारखौहाय। आरो लोगोसे जेनेबा नोंथां ओ कम्पानिफोर नङा होनबा नोंथां इंडास्ट्रि होनना बुङो जायखौ कल कारखाना होनना बुङो बर'आव कल कारखानानिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैफोर ओरैबादि बिसिनाथ' जेनेबा इथा फाथाखौनो नाय होमबा नोंथां हरसे सानसे बिसोरनाथ' उखुै गबाय थायो ओरै बादि उखुन्दै गबाय थायो दा बेफोरनि थाखायबो बारहावाया गुबुंले जानायखौ जों नुनो मोनो आरो लोगोसे बिराद आलदा आलदा कम्पानिबो जेरै नोंथां जोंनानोथ' जेरै दा इटान अइेल होनना बुङोना जों नंङा होमबा नोंथां जोंनि जा सालाय सालायग्रा गारि पेट्रलजों लोगोसे इटानयेल जेनेबा इ-टुइनटि होनना बुङो जेरै दा बेफोर थुुनथि बा इटानुवेल बानायनो थाखाय गोबां माबा नांगौ नोंथां ओ
औ।
व बानायनो थाखाय गोबां कम्पानिफ्राव उखुन्दै गुनांगौ जायो बिराद उखुन्दै गुयो। माने ओरैबादि माने थाव बानायनो थाखाय मा जायो बे खाथि खाला ओनसोलाव हानाय मानसिफोराबो माने गोबां केन्सार बेमार ओमफ्राय बिदिनो गारमानि बिखानि देहानि बेफोरबायदि बेमार जानायखौ नुनो मोनो आरो हां लानायजोंहाय माने नोंथां मानो होनबा उखुन्दैनि गु फो थाइ नालाय माखासे केमिकेलफोर ओंखारबाय थायो आरो। दा बेफोर केमिकेलनि गेजेरजों बारजोंहाय उरायदलाबायसै बेफोर केमिकेलफ्रा नङा होमबा नोंथां? दा बेफोरजोंबो जोंनि बारहावाया गोबां गुबुंले जानायखौ जों नुनो मोनो। आरो बारहावा गुबुंले जानाय मोनसे जाहैबाय आबाद मावनाय नङा होनबा नोंथां। आबाद मावनायजोंबो जों भारत हावा गुबुंले जानायखौ नुनो मोनो जेरै मानो होनबा जों जेब्ला आबाद मावो नङा होमबा नोंथां जों हाग्राफोरखौ सावना होयोना नङा होमबा नोंथां। जों हादि
नंगौ।
बे जेब्ला जों आबाद मावो अब्ला हाग्राफोरखौ जों मानसिफ्रा मा सावना होयो बेराद सावना होनानै उखुन्दै गुयो बिराद नो बेउखुन्दै गुनानै मा जायो बारहावाया बेजोंबो गुबुंले जानायखौ जों नुनो मोनो आरो मानो होनोब्ला बा बेफोरजोंबो बिराद ओ बारहावाया गुबुंले जायो आरो। दा बेफोरबायदिनिफ्राय उखुन्दै फोरनि थाखायबो दा बेखौ मोजां नङा आरो मोनसे जाहैबाय बिफां - लाइफां खमायनाय नङा होमबा नोंथां बिफां लाइफांखौ दान फायनाय बिफां लाइफाङासो बेफोर कार्बन -डाइ -अक्साइड गेसफोरखौ बोनानै लायो नालाय नङाहोनबा नोंथां। दा बेफोरनिफ्राय गनाय माखासे गेसफोर गाज्रि मुवा बेसादफोर दा बेफोरबायदि ओ खौहाय जेनेबा जुदि बोना लानो थाखाय अब्ला बिफां लाइफां नांगोन दा बेफोर फिफां - लाइफां जुदि खमायोब्ला जोंनियावहाय बिफां -लाइफाङा जुदि खमायलांनायनि गेजेरावहाय दा जोंनियाव बेफोर जों नुनो मोनो आरो बारहावा गुबुंले जानायखौहाय मानो होनोबा जोंनि मानसिफ्रा फां लाइफांखौहाय दानफायबाय। बुंनो थाङोब्ला नोंथां जोंनि नर्थ इस्टखौ गारनानै गुबुन रायजोफोराव जुदि थाङोब्ला जों फिफां लाइफांखौनो गोबां खम नुनो मोनो, नङा होमबा नोंथां? दा बेफोरनि थाखाय दिल्ली मुम्बाइफोराव मानो होनबा न'फोरा ख्रोन ख्रोन ख्रोन जाजोब्बाय। खालि बाव गिदि गिदि इन्डास्ट्रि कम्पानि नङा होमबा नोंथां? दा बेफोरनि थाखाय बेफोर ओनसोलाव बिराद पलुटेड एरिया होननानै जों बुंनो हायो आरो नोंथां। दा बेफोराव हां लानो थाखायबो सेफटि नङा, जायखौ जों एकि वाइ होनना बुंङो नङा होमबा नोंथां? दा बिसोरनि इकुवेल लेभेला बिराद हाइ जायो आरो मिथि थिनस' साराय तिनस' गाहाम जायो नोंथां। सारिस' गाहाम मानो नरमालाथ' नोङो बुंनो थाङोब्ला माबाल'सोल' दा नरमाला ओरैनोथ मिथिनायाव बिसेबां ए पउइ आ
औ।
औ जेनेबा ओ वान टुवन्टि ना बेसेबां बा यानो नरमाल नङा औ औ दा बेनि गेजेराव जुदि थिस' सारि थिनस' थांनांगौबा होमबा बेनि इथु एलेबेल बेसेबां गाज्रि जागोन दा बेफोरबायदि नुबाय थादोंमोन आरो हां लानो थाखायबो जोंनियाव बिराद प्रब्लेम आरो दा मेनलि जों बेफोरखौ बुंनो हायो आरो। जोंनि बारहावा गुबुंले जानायनि मेन खारनफोरा दा नोंथां जोंहा समाबो जाबायमोन नोंथां सावरायनांगौथ' आरो दं बावमोन दा बेनि गेजेराव बुंबाय जों माखासेखौ।
औ। बिदिब्ला होमब्ला दोनथ'लायसै ना नोंथां? औ गोजोनथोंसै नोंथां। उननि समाव लोगो मोनलायसिगोन बियो औ गोजोनथोंसै।